हेलौ औ नोंथां खुलुमबाय
अ नोंथांङा माबाफोर ओ जर'खा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नामा?
उम ओ दायो जों
जुदि गैयाब्ला सावस्रिनि बागै रायज्लाय जागोन नामा
अ स्रिनिबागै रायलाय बाबो जागोन उम
दा नोंथांङा औ नोंथ नोंथांङा बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनो
दे बुंबानो जाबाय नोंथांङानो फोरमायना होदो
दे अब्ला आं एसे बुंग्रोहोनोसै सावस्रिनि बागै दा जोंना जेरै दा ओ माहोनो जोंनि जिउ खुंनाय राहाया जेरै गोदान जाबोनो हमबाय दा जोंना सावस्रियाबो बेबायदिनि जोंनि गो दान जाबोनो हमबाय बुंजायो माने जेरै जोंनि बैसोनि हिसाबफोराबो जोंना गोदान मोनसे अनजिमानि ओंखारनो हमबाय दा जेरै गोदो गोद दायनि जिउ खुंनाय राहाबो बेलेगमोन नालाय गोदो गोदायनि बैसोफोरा जेरै गोलाव जोरोमोन दाइनजि गुजि नाथाय दा दानि जिउ खुंनायाबोथ' माने गोदान मुगानि जाबाय नालाय दा जोंनि बैसोफोराबो गोदान मुगानि जानो हमबाय माने द'जि स्निजि बेखौ बेखौ जों बुंजायो आरो बे बागदिनो जों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां दा बेफोरो मानि थाखाय जाखो आरो जों माबोरै बारग'नो हायो एबा जों माबोरै देहाखौ मोजां लाखिनो हायो
औ।
दा ओ जोङो बुङोब्ला गोदोनिखौनो खायसे बुंग्रोनोसै जेरै दा जों बर'निखौनो बुंजायो मानोना बर'फोरा गोबां गाब गोनां बुंजायो बर'फोरखौ दा जोंना सावस्रि खौ बुङोब्ला बर'फोरनि ओ बर'फोरा गोदो गोदाय गोबां खस्थ' खालामनानै जिउ खुंग्रामोन। आरो बर'फोरा गावनो गायनानै गावनो फुनानै जायोमोन। ओ एसेबां रासायनारि हासार गैयामोन जोङो ओरैनो दोरोङारि आदब खायदा बाहायनो नानै ओ गायोमोन फुयोमोन। दा गोबोरखि बाहायोमोन बायदिसिना जुनारनि हासारफोरखौ बानै बाहायनानैनो आबाद खुङोमोन आबाद मावोमोन ओ दा बेवहाय जोंनाबो सावस्रिफोराबो बै समाव एसेबां गाज्रिबो जायामोनलाय मानोना बेबायदि ओ जिउ खुंनाय राहानि थाखाय। न'आवनो गायनाय न'आवनो फुनाय न'निनो जानाय लोगोसे खस्थ' खालामनाय बैफोरनि थाखाय माने गोदोनि सुबुंफोरखौ ओ जोङो बां द्राय बेराम आजार जानाय खोनायामोन माने नाथाय मोनसे बेसादनि सायाव बेमार आजार जानाय होनना बुंब्ला गोदोनिखौ बे जाबाय जुमाय। दा गोदोनि फोर गोबाङानो जौ लोङोमोन गोबाङानो लोंनानै गोदोसिोना थायोमोन दा बिदियाव बिसोरना सावस्रिया गाज्रि जालाङोमोन आरो दा जोंनि बर' फोरना गुदि बेबायदि बेराम होननानै बुङोब्ला लोंनायनि होयोमोन दा
ओमफ्राय आङो ओमफ्राय आङो नोंथां ओरैबो मिथिदों जे माने नांगौनि बार बारा लोंब्लाथ' देहाया गाज्रि जानांगोन जुदि एसे एसे जेरै साहाखौहाय जोङो लोङो खाबाव एसे एसे बिदि लोङोबा देहाया मोजां थायो होननानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां। दा आं बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय माने गोदोनि सुबुंफोरा ओ लोंनायावल' बांद्रायल' लोङोमोन माने ओं बिसोर हिसाब ओं बिसोर हिसाबनि लोंनो रोङा मोन दा बेनि थाखाय बिसो रो बेफोर बेरामफोराव गोलैनो गोनां जादोंमोन आरो नाथाय नङाब्लाथ' जोंनिया जोंनि जानाय लोंनायाथ' मोजाङानो गोजामोन जोंनिया गोदोनिया गासिबो आरो खस्थ'बो खालामोमोन अब्ला बेनिखायनो गोबाङानो बेराम आजारबो जायामोन दा बि सोरबो खस्थ' खालामग्रा फोराबो लोंना जौ लोङोमोन जानांगौ अब्लाबो बिसोर खम लोङोमोन बिनिखायनो बिसोरनि देहाया मोजांमोन मानोना बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा गासिबो जौखौ लोंओ बुंजायो माने जि जौखोन्दो एबा नै जौ खोनदो फोरखौ लोङा बुंजायोदि नाथाय ओ जोंनि थ' फ्राय लोङोमोनानो ना अब्लाबो बिसोर दिनैसिमबो खायसे खायसेया जोरनानै दङ एसे एसे लोंग्राफोरा नाथाय ओ बुरजा लोंग्राफोराथ' मा बुंनो दा बुंबावोब्ला जोंनि नाथाय दानि गोदान मुगानि ओ देहाफोरा एसे गाज्रि जाबोनो हमबाय बुङोब्ला जोंनिया बांसिनै जोंनि जानाय लोंनायाव जाबाय आरो दा रासो रासो रासायनारि हासारफोराबो बांबाय नालाय मैगं थाइगंफोरखौ मोजां खालामनो थाखायबो आबादारि फोरा हासारखौ बाहायखासिगोन नङाब्लाथ' ओरैनोथ' मोजां जानाय नंला फसला दा बेखौबो जों बायै बायै- जानानै जोंनिया ओ मा होनो सावस्रिया गाज्रि जालांसिगोन जोंनिया दा ओ बेनिखायनो बेक बेनिफ्राय रै खा मोननोब्ला आंनि मोनसे फिसा ओ पइन्टआनो जादों जोङो न'आव ओ जुदि फिसा खथाफोर दंब्ला बेयाव जोङो न'नि एसे एनै जानो थाखाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ जों गायना लानांगौ आरो जों माखासेखौ हायाबा एसे एनैखौजों गायनानै ओ रेजें रेजें लेस फ्रा बानलु ओ लोगोसे जे माहोनो थाइसुम खुमब्रा जिंखा बेफोरबायदि एसे एनै जोङो गायनानै न'आवनो जानो थाखाय बानायना लानो हायो आरो जों गोबांथ' हाला जेरै संख्रिफोरखौथ' हाला जोङो ।
नोंथाङा बे मा मा मैगं होन्दों थाइसुम ना मा होनदों?
औ
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन मा मा मैगं बेयो थाइसुमा?
थाइबें होनना बुंगोन खोमा बेखौ औ औ जोंना एसे आलदा आलदा जायोना ओ बुंनायफोरा जे ओं दा ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ओ जोंनि देहा सावस्रिफोरनि बागै जानाय लोंनायनि बागै देएसे
औ सावस्रि होननानै बुङोबाथ' बे सावस्रियाथ' जोंनि दोहोन बायदियानो जाहैबाय आरो ना थाखा फैसाजोंथ' बेखौ बायनो हाया जाहैबाय।
औ
ओ जेसेबांनाखि ओ जानाय लोंनाय माने गावनि देहाखौ थाल लायालासिनो सोलिगोन उनावहाय नोंनिनो खहा दङ आरोना हागौमानि जोङो जेसेबां हायो माने एक्सारसाइस खालामनो नांगौ बेखौ आं सानो। आरो नोंथाङा बुं लांनाय बायदि मोजां मोजां जेन' ओ गावनि बारि बागानावनो गायनानै हाय माने गावनो मावनानै माने एसे गावनो जानो आन्था बेखौहाय जोङो गायना लानांगौ आरोना।
औ
गायनानै लानायलजों जोंङो बिदि जायो जे नोङो बेखौहाय गायनायाव फुनायाव जेनब बा बेखौ नोङो एसेबाबो मोसौ गैयाबा जोङो जावग्लिनानैहाय फोनो हायो माने न'आवहाय मोसौफोर गैयाबा माने बारि बागानावथ' एफा गुवार जाया नालाय माने एसे जानो आन्था एफाराब गुवारखौबोथ' जोंनो मानो नांगौ? बेखौथ' जोङो गावनि आं खायजोंनो ओ खदालफोरजों जावनानै फोनो हागोन एसेबाबो। गायनो फांब्रै फांबा गायबानोथ' बियो जथेस्थ' ना न'खरनि मानसि बेसेबां जानो न'खरनि मानसि
दानिया माने जेनेबा सोहोरफोराव थाग्राफोराबो बिल्डिं सा फोरावनो हा बस्थाफोराव लानानै गायलायलाय नायनाय नुनो मोनो जोङो दा बिसोरथ' जोंनि बायदि जुदि एसे गुवार हा मोनोबाथ' बिसोर गोबां मावगौमोन।
औ औ बैफोरबायदि खा रटुनावहाय बिसोरबो गायो आरोना टाउननि मानसिफ्रा थेरिसायावहाय ओ ओमफायहायो आं बेखौनो सानो जुदि ओ नों आंहा जुदि बिदिनो गावनि जानोनो आन थाखौहाय गावनि बागानावहाय जुदि ओ एसेबाबो गावनो जावग्लिनानै गावनो गायनानै गावनो फोनानै एसेबाबोथ' नोङो फोसाबनांगोन ना। नंगौना नोङा नोंथां? औ नों फोसाब नायाव नोंना बाहाय एक्सारसाइसबो जागोन नों औ। ओमफ्राय आरो नोङो बेयावहाय जे गायगोन हेल्दि माने मा होननांगौ गोगो मा होनो जोङो माबाखौ मोनजागोन आरोना। मैगं थाइगंखौ मोनजागोन आरोना आदारखौ औ। दा बेयाव नोङोहाय ओ मा होन दङ मुलाम्फा दङ आरोना देहानि थाखाय मुलाम्फा दङ। आरो फारसेथिं नोङो एक्सारसाइसबो जागोन आरोना। ओम बेखायनो आं सान सानो माने न'आवनो गायनानै लानांगौ आरो हानाय मानि देहाखौ मो जां लाखिनो थाखाय माने एसे एसे जेन' एक्सारसाइस खालामो आरोना। माने औ एसेबाबो थाबायनानै बा खारनानै फुं फुङाव अ बेयामफोर बानायनानै बिदि बानायनो हायो आरोना। बेहायो बिदिनो एसे एनै दानि दिनावथ' बिराद मा होननांगौ जाखो ओ मानसिफ्रा बेमार आजार आरोना बिदि सासेबो मानसि नुला जे आंनाव जेबो बेमार गैया होननाय बिदिखौनो नुला आरोना। डक्टरनाव जुदि थांनानैहाय नायजाहैयोबानो माने बेमार माबा नोङा माबा मोनसे नोङो मोनखागोन। आरो दानि दिनावहाय मोनसेल' नोंङा माने मोनब्रै मोनबा बिदि मोन्थाम मोनब्रै बिदिखौ नुखासै आरोना सासे मानसिनावहाय।
नंगौ नोंथां।
दा जोंना बिदि मोन्थाम मोनब्रै जायोबा माने जोंनि थाखाय माखासे ओ खस्थ'बो मोनो आरो फारसेथिं खहाबो मोन जायो आरोना। औ रां रुफायाबो थांबाय थायो। आरो बेखौ जुदि जोङो सिगाङावनो नोजोर होनानै लाखि नानै गावनि देहाखौहाय ओ ओ जुदि दोहोन साननानैहाय जुदि नायोमोनबा दा ओ उनावहाय बिदि जाहैनांगौनि गोनां गैया आरोना।
नंगौ नोंथां।
ओंखायनो देहायानो दोहोन नालाय ओखायनो जोङो देहाखौ जोथोन लानांगौ आरोना।
नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि औ सोंथि सोंनो सानो जेरै दा जोंना बर' बर' बर'आनो जा जिखुनुआनो जा जोंना ओ आइजो माहारि फोरा जेरै जोंनि बिमाफोरा सानफ्रोमबो खस्थ' मावना मावो नङा होमबा? बिथांमोनाबो एक ओ सा एक्सारसाइस खालामनायनि गोनांथि नामा बिसोरथ' सानफ्रोमबो मावनायावनो खस्थ' जाखाबाय थायो बिथांमोना एक्सारसाइस खालामनायनि गोनांथि नामा?
थ' आङो खालामनांगौ बेखौ साना माने बिसोरथ' ओरैनो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय बिराद खालामनाय जाखायो आरोना। ओरैनो जुदि ओ बिमाफोरा जुदि मावालासिनो सोरनिबा सोरनाबाथ' ओरैनो खामानि मावनाङा जानाय लों माने जानानै ओरैनो थायो न'आव जाग्रा माने मावग्रा थाखायो ओरैनो जा गोन‌ थागोन बिदि बिमा बिफाखौ आं सानो एक्सारसाइस खालामनांगौ। जुदि ओ जुदि बे बिमाया माने ओ संनाय खावनाय मावनाय दांनाय गाय नाय फुनाय आरो बेलेग खामानि थांलाय फैलाय बेफोरखौहाय मावोबा आङो सा नो माने खालामाबाबो जागोन आरोना। बिराद थाबायबाय थानाय जायोना बिमाफ्रा मावनायाव खामानि मावनायाव ओरै थांलाय ओरै फैलायनो ओम बेफोरावनो बिराद टाइम थांखायो बिसना '' आं बेखौ सानाखि बिसोरो एक्सारसाइस खालामनांगो।
नाथाय अब्लाबो जोङो बिमाफोरनाव एसे एनै बेयाफोरखौ नुयो आरो अब्लाबो जोङो। एसां खस्थ' खालामनायनि उनावबो बिसोर जि ओ एक्सारसाइसआनो जाखाबाय थायो बिसिना सानफ्रोमबो खामानि मावनाया अब्लाबो जों बिसोरनावबो फिसा फिनला जों बेरामफोरखौ नुनो मोनो आरो।
बेमारखौ नुनो मोनो नुनाया खालामनो हायोबाथ' मोजां आरोना। खालामनो हाबा मोजां ओ आरो ओरैनोबाबो बिसोरो दानि दिनावसो जों जोंखौनो नायोबा जोंथ' ससेबो ओरैनो थाबाया आरोना।
नंगौ
ससेबो थाबायाया माबा मा होनो माबा मोनसे मा होननांगौ जाखो गराइ नुबा सिम बायो होननाय नि गाखोग्रा नुब्लानो जोङो गाखोयो थाङो। बिदि जानो नाङा औ थाबायनांगौ आरो ना एसे एसे माने एक्सारसाइस खालामनो हानांगौ आरो ना। सिगांनि मानसिफ्राथ' बिराद गोलाव गोलाव थाबायोमोन। आम
दा जोंनाथ' सकाव थांनोबाबो बेटारि गारिजो
औ नंगौ नोंथां।
ओं
उम
दा नोंथां जोंना समाबो
औ नोंथां।
औ
औ
अब्ला नोंथांनिफ्रायाय ओ खाय गोबां बाथ्रा मो ओ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसि साबायखर बावहरनानै दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै।
औ नोंथां औ गोजोनथों।